खोनादों।
गोजोन मोना बिनिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ। नोंथांनिसिमबो ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। औ नोंथां। फ्रियैनो दङ।
नोंथांदो दायो मा उम जेरैबायदि बर' माहारिनि गोदो गोदायनिफ्राय दा माब बादि रांखान्थि थासारिया सोलिगासिनो दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन जोंहा रांखावरि होननानै बुङोब्ला दानि ओ दानि बेलायावहाय जोंहा जोबोद गोनां जानानै फैबाय। आरो गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां ओ बेफोरबायदि गोनां थिया एसे खममोन आरो ओ खम बेसेनावनो जोंहा गोबां ओ बायदि मैया जोङो मुवा बेसाद मोननो हायोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय बेफोरबायदिखौ ओ जोङो मोननो हाला आरो गोदोनिफ्राय आरो दानि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ सोलायनायखौ मोनबोनो हादों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि ओ रांखावरि आरजिनायाव जोंहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो रांखावरिखौ आरजिनो हायोमोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि बर' आइजोफोरा जेरै ओ हाग्रा बंग्रा बायदि बायदि मैगं थाइगं नागिर नागिर जेरै ओ नाहा मैहा थाङै थाङै ओ बेफोरखौ ओ फाननायनि फाननानैसो ओ जोङो रांखावरिखौ मोननो हायोमोन ओ जेरै ओ बर'फोरनि ओ हौवा, हौवा माहारिफ्राबो जेरै हाजो हाला नाहा मैहा बायदि बायदि थांनानै हाजो मैहा ओ हाजोफोरावहाय जोङो बन लायनाय नाहा मैया थांनानै जोङो नाफोरखौ फाननाय बायदि बायदिनि गेजेरजोंसो जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन। नङा होमबा नोंथां औ आरो ओ जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ओ दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला ओ न'खर न'खर ओ दाउ अमा फिनाय बायदि बाय दि ओ मोसौ बोरमा लानाय ओ जेरै ओ न'खरावहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'फोरनि न'खरावहाय दाउ अमा बायदिखौ जोङो लाखायोमोन गोदोनिफ्रायनो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ न'खर न'खर ओ जेरै आलासि फैयोब्ला जोंहा बेफोरबायदि दाउफोरखौ ओ लाइफोरनो जाहोयोमोन आरो लोगोसे ओ नांगौ जानाय समावहाय जोङो न'खरनि ओ बायदि मैया मुवा बेसाद नांगौ जानाय समावहाय बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा बायदि बायदिखौ जोङो फाननानै ओ न'खरनि ओ नांगौ जानाय थाव संख्रि बानलु गाननाय जोमनाय बायदिखौबो जोङो ओ बायनानै लानो हायोमोन आरो, आरो लोगोस सेनो ओ गथ' गथायनि न'खरनि गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय बायनाय आरो फरायनाय याव नांगौ जानाय ओ लेखा बहि खलम बायदि बायदिफोरखौ ओ जोङो बायनानै लानो हायोमोन। नाथाय ओ दानि ओ जुगायावहाय ओ जोङो रांखावरि आरजिनायखौ गोबां ओ गोरलै राहायावनो मोन नो हानाय बायदि ओ जानानै फैबाय। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगायाव जोंहा गोबां ओ खामानि ओंखारबाय ओ जेरै गिबियावनो दङ ओ जोङो फरायनानै मोननाय फरायनानै मोननाय होनोब्लि बुङोब्ला जोङो जेरै साख्रि बाख्रि माबा मोनसे ओ बिजनेस बायदि बायदि जेरै ओ फरायनायनि गेजेरजों जोङो ओ गावखौनो गोजौ थाखोसिम लांनो हायो ओ जेरै ओ मोजां गोजौ थाखोसिम फरायनानै जोङो ओ सासे कालेक्टार ओ अफिसार, आर्मि, पुलिस आरो ओ सरखारि ओ खामानि मावग्रा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ जाहैनो हायो। ओ जेरै दाक्टर इन्जिन नियार बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ जाहैनो हायो फरायनायनि गेजेरजों। आरो लोगोसेयैनो ओ गोबां रोखोमनि ओ उम रांखावरि रांखावरि आरजिनो हाबावो जोङो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दानि बेलायावहाय जेरै ओ गारि सालायनाय ओ अथ' थम थम बायदि रोखोमनि गारि भारा ओबोग्रा हाजिराया माल रोगाग्रा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो जोङो ओ गारिफोरखौ जोङो सालायनानै ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो ओ आरो ओ गोबां रोखोमनि दंबावो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोरलै राहायैनो रांखावरि आरजिना हानाय जेरै ओ उम इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ रांखावरि आरजिनो हायो दानि मुगायावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो इउ इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बायदि। बायदिनि गेजेरजोंबो जोङो। भिडिअ बानायनायनि। गेजेरजों ओ जेरै। से मिनिट ओ बा थामजि। एबा गोबां रोखोमनि सर्ट मुभि सर्ट भिडिय बानायनायनि गेजेरजों जोङो दानि मुगायावहाय रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो जोंहा गोबां रोखोमनि रां। ग बावो दानि मुगायावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जेरै गेलेनायनि गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय बायदि बायदि जेरै फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय। बेडमिन्टन गेलेनाय जेरै। दैयावहाय सुइमिं खालामनाय। बेफोरबायदि ओ खाबादि। बायदि बायदि गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ। बेवहाय गोजौ थाखोसिम लांनो हायो। जेरै ओ स्टेट लेभेलसिम डिस्ट्रिक लेभेलसिम इन्टारनेसनेल। नेसनेल बेबायदिसिम जोङो लांनानै थांनानै गावनि गोख्रों नाजानायजों जोङो गोजौ थाखोसिम सहैनानै बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां रांखावरिफोरखौ मोननो हायो। आरो ओ लोगोसे। गोबां रोखोमनि। मोसानाय बायदि बायदि मुसुरनाय जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि रोखोमनि ओ बानायनाय। बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंङो ओ। आर्ट बानायनाय गोबां रोखोम। रोखोमनि आरो। बायदि बायदि गावनि। टेलेन्ट बेफोरबायदिखौ जोङो देखायनायनि गेजेरजोंहाय रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। नोंथाङाबो। दायो माबायदियै नोंथांनि सोरगिदिं थानाय रांखावरि आरजिनायनि राहा लामाफोरखौ नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनानै होदो। दों नोंथाङाबो।
अ रांखान्थि दानि आरो गोदोनि नामा।
औ औ।
ओ दानि आरो गोदोनिहोनो। गोदो रांखान्थि रां बिदि रांखावरिया आरजिनाया जोबोद खस्थमोन मानो होनोब्ला गोदो बेफोरबायदि हान्थामेलानिबो बेफोरबायदि सहाय गैयामोन। गोबां लामा सामा जोबोर खस्थ। खस्थ जायोमोन। आरो बेफोरबायदि। न बां गिदिर गिदिर लुनाय। बेफोरबायदिबो गैयामोन। मानो होनोब्ला बर' बर'फोरा गावजों गाव बिदि रांखान्थि आरजिलायनायाव मुखुब नङामोन जेरैबायदि गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय सावरि बादारि जालायनाय बेफोरबायदियावसो बांसिन मुखुब थ थायोमोन बेखायनो गोदो गोदायनि रांखावरि आरजिनाया बे बे एसेबां गोनांथि होआमोन बर' सुबुंफोरा नाथाय दानि जेरै मु मुगाया सोलायबोनाय लोगो लोगोनो बर' सुबुंफोरा रांखान्थि नांगौ रांखान्थि आरजिनांगौ होननानै सानबोबाय गावसोरबो
औ औ
बेजोंनो लोगोसे बर' सुबुंफोरा खामानि मावनो लाबोबाय आरो जेरै बर' आइजोफोराबो नख नखराव दाउ अमा फिसिनायजों आरो जेरै इन्दि इन्दि एम्फौ लानानै इन्दि एम्फौ लानायाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बेयो बर' फोरा दोरोंङारि गावनि गियानजों आरजिनानै लाखानाय बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा नआवनो इन्दि एम्फौ लानानै आरो बे एम्फौखौ फाननोबो हायो जानोबो हायो बे एम्फौआ जोबोर मुलाम्फा गोनांबो बेखौ आरो बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुना बे खुन्दुंखौ फाननानै आरो बे खुन्दुंनिफ्राय जि दानानै बे बेफोरबायदि गोबां फाननो हायो आरो बे खुन्दुंफोरनिफ्राय जि दाना फाननाया गोबां बेसेन गोसा जायो बेफोरनिफ्राय बर आइजोफोरा गोबां रां खामायनो हमबोबाय आरो बेजों लोगोसे नखरनि बर' हौवा फोराबो गोबां रां खामायनो बेफोरबायदिनो रां खामायनायाव गोसो होबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै गोदो गोदाय बेफोरबायदि बिजनेस मावनाय बेफोर मावनाय जेबो गैयामोन बर' माहारियाव नाथाय दा गुबुन माहारिखौ नुनानै बर'फोराबो एसे जौगाखांबोनो हमदों जेरैबायदि गिदिर गिदिर बिजनेस खालामनो हमबाय सुबुंफोरा दखान गेलामाल गोदो गोदाय बर'फोरा बेफोरबायदि फाननाय मुवा बेसादखौ सानोब्ला सानोमोन बिसोरो गाज्रि हाबा मावदों होननानै बिसोरो मानोना बेफोरबायदि मुवा बुस्थुखौ फाननायनि सोलाय बिसोर बिसोरो आरो बांसिनै सोलाय लायोसोमोन बे हुदायासो दङमोन गोदो गोदायनि समाव रांखान्थिनि समाव नाथाय दा बर'फोरा मिथिबोबाय बेखायनो बिसोरो गोबां नखरावनो मैगं थाइगं गायनानै माइफोरखौ न'खरावनो बुरजा-बुरजा गायनानै बेफोरबायदि फाननो हमबाय आरो जायफोर बेफोरबायदि नङा आरो जायफोर सोरखारि साख्रि मावो बिसोर बिसोरो लेखा फरा फरायनानै गोजौआव गावखौ माबा मोनसे मोननो लुबैनानै आरो रांखाव रांखावथि। रांखान्थि माने रांखावरिया आर नायनि बेलायाव गोसो होनानै माने बिदि नुनो मोनबाय आरो दानि जुगाव। आरो बेजोंनो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे दिनै ओ दिनैनि थासारियाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जेरैबायदि मुवा बेसादनि ओ बेसेनखौ नायोब्ला गोबां बां बोनो हमबाय। जेरै ओ गोदो गोबां खममोन मुवा बेसादनि दामा आरो बर'फोरा गास गोदो गोदाय गासैबो मुवा बेसादखौ न'आवनो मोनखायोमोन। जेरै दाउ अमाखौनो होन। नआवनो थाखाजोबोमोन गासैबो बर' माहा हारिनियाव मैगं थाइगं जेरै सबाय बेफोर गासिखौबो दालि सबाय बेफोर गासिखौबो नआवनो मोनजोबोमोन नाथाय दिनै बेफोरखौ बर' सुबुंफोराबो बायना जानो हमबोबाय आरो बेफोरनि जाहोनावनो रांखान्थिनि रांखावथिनि रांखावरिनि गोनांथि जाबोबाय बेखायनो माने बर'फोराबो रांखावरि आरजिनायाव गोबां गोसो होबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। आरो खावरि आरजिनो हायो आरो बेखौ नोजोर होनानै औ। ओ बेखौ नोजोर होनानै दिनै बर'फोराबो गेलेया नङा गेलेनो हमबोबाय गोबां सुबुंफोरानो। ओ आरो जेरै मोसानाय मोसानायावबो बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो रोंखा राखाखामोन। नाथाय बेफोरबायदि जेनेबा ओ। कम्पिटिसन खालामनांगौ होननानै साननाय गैयामोन आरो दा नाथाय गुबुनफोरखौ नुनानै बर'फोराबो बेफोरबायदि कमपिटिसन खालामनाय स्टेजाव मोनफैबाय। आरो दा बेफोरबायदि गोबां उम नुबोगासिनो दङ आरो मेथाइ खननायनि बेलाफोरावबो गो बर' फोरा गोदो गोदायनो गावनो। गाव मेथाइ बानायनानै रोजाब खाबोनाय। गोबां हुदा दङमोन आरो गोदो गोदायनि गोबां मेथाइफोर दंखायो। आरो दा बर' फोरा बेफोरबायदि जेरै मेथ- मेथाइ खननायफोराव कमपिटिसन खालामबोनो हमबोदों बेफोरबायदिनो बुंनो हायो आरो।
औ औ
बिदिबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ।